औ नोंथां बुं
मा खालामदों नोंथां
ओरैनो दं नोंथां जिरायनानै
मोजां नामा
औ
अमा ओंख्रिमोन
ओंख्रिया दा गोलोम बोथोराव मोननाय खान्थाालानो नोंथां
अ
औ
माने जों होनबा रायज्लायनो मोनोबा मो दसे रायज्लायनोसै मा होनो थप माबा बै गोलोम बोथोराव मोननाय माखासे गोजां बोथोराव मोननाय माखासे फिथाइनि सोमोन्दै ना मा होनो नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन
होमबालायजनोसै होनबा जाबायना गोलोम बोथोराव मोननाय सोमोन्दै रायज्लायसिनोसै दां
औ
जों गोलोम बोथोराव बुंङोब्ला माखासे गोबां फिथाइफोर मोननो हायो जों जेरै जुमब्रा होनो लेरख' होनो माखासे गोबां फिथाइ मोननानै गारमेन्स बेफोर फिथाइखौ नुनो मोनो आरो जुमब्रा लिरख बन बैग्रिफोर ओमफ्राय थायजौ फिथाइ खान्थाल फिथाइ बेफोरखौ जों गोजां बोथोराव नोगद नुनो मोनो जायो माने गोजां बोथोर गोलोम बोथोर फैयोब्लाथाय फिथाइफोर बेफोर फिथाइफोरखौ नुनो मोनो फिथाइ खन्थाल फिथाइ खान्थाल फिथाइाथ जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जारि फिथाइखौे नों खालामनाय नुनो मोनो फिथाइखौ फिथाय जों ओंख्रिबो जानो हायो जाय फैमास आव बे माने खान्थाल बेगर ओंख्रि होनबाथाय जाय माने माने गोबां गोबां रोखोमनि जायो खान्थाल बेगर जेरै खायफा सावनानैबो जायो दे संनानै जायो खायफा मा होनो मैथाजों संनाय जायो मानो गोखै ओ
औ
नुनो मोनो आरो किल'मिटार बायहां जोबहां जोबहांनि सिजन फैबाथाय जायो माने मोन जायो बेखौ मोनजाहैयो जायि फिथाय
नो म होन बै मानो माइ हानायफ्राव गोबां हेफाजाब होयो आरो बे जुमब्रा फिथाइफोरखौ जानायफोरखौ नुयो
ओ
बे बावगारहोनो थाखाय बेफोरबो जायो बेबो गोथाव एसे गोमब्रा जेवबो गोबां मोनो बुरै सायो खायफा खायफा बेनि अनगायै नुनो मोनो मानो माखासे थाइजौ बे दाथ थाइजौनि नोगद
औ
नुलाबयो बयनियाव मानो बेनि अनगायैबो थाइजौ मानो बे फिथाइखौ मा होनो थाइजौ फिथाइनि बेलेगखौबो जों माहोनो
खायफा मा होनो जानायखौ नुनो मोनसै आरो मा होनो बेनो फोराननानै
औ
फोरनिखौ नुनो मोनसै आरो फोरनानै जायो मा होनो बेयाव प्रब्लेम जाबा मा होनो आं बेखौ
औ
बिनि अनगायैबो जों गोबां जों नुयो गोलोम बोथोराव माने लेख'फोर
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
यो बिनि उनाव बै माने आमलखि आमलखि
औ आं आमलखिबो मोनो नोंथां
उ लखिजों गोथाव
ओ
खोनायासै नोंथां खोनायाखै
नोंनो एसे बानाय
ओ होआखै नोंथां होआखै
एसेल' रायलाय नोंथाङा खोनायासै आङो
आरो खोनाद'
औ खोनाबाय नोंथां दासो
खोनाया
आमलखिनि जौ मोनलोंफेरदोंना फेराखै होननानै सोंदों आं नोंनाव
मोनलोंबाय नोंथां गोबां रोखोमनि मोनलांबाय आमलखिनि जौ रोसिया एसे गोगखैहां खैसिब जायो एसे गोबां रोखोमनि मोनलोङो गोदै गोबाबबो मोनलोङो आमलोखिनि जौ रोसिखौ बांसिन खायफा खायफाया बानायो एमावजों आरो खायफाया बानायो आंगुर मेथाइ गुर जों बानायो
मेथाइ गुरजों बानायोबा एसे गोदैहां खैसिबहां गोफाहां मोनो
उ उ
फेयाबो आरो मेथा गुदों बानायनाया आरो एमावजों बानायनाया फेयो एसे गोखै आंबो मोनलोङो
ए
खालाराबो बेलेग जायो
खोनागासिनो जों गोबां फिथाइ मोनो जों समफ्राम फिथाइखौबो मोनो गोजां बोथोराव
औ मोनो नोंथां मोनो
फिथाइफोरखौबो मोनो जायो माने गोबां गोजा
गोजा गोथां अनेक रोखोमनि थायो बेबो औ सुमफ्रामा सुमफ्राम गोसोम आरो मोनबाथाय बियो खालारा सोलाया गोसो सायाव गोसोमैनो थायो आरो सिङाव गुफुर जायो आरो
सायावल' गोसोम जायो
गोमोन जाबाथाय सिंनि गोजा जानायखौबो नुनो मोनो जोंना बेदिबो रोखोमनि दंना
दा जों आरो गोजां बोथोरनि फिथाइ बुङोब्ला खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा खोनागोनना खोनायाखै हेलौ जोंहा दा गोजां बो थोरनि फिथाइ बुङोब्ला आरो बिदिनो बैग्रि मोनो बैग्रियाबो अनेक रो खोमनि थायो गिदिर फिसा गोबां रोखोमनि थायो। गोदै गो
औ
औ औ
नंगो बे गोलोम बोथोरनि गोजां बोथोर इबार खोनादों
औ नोंथां खोनादों खोनाबाय नोंथां खोनाबाय
औ
गोजां बोथोराव नायोब्ला गोबां फिथाइखौ नुनो मोना जायो मा होनो जलफि बैग्रि बेफोर फि
जलफि बैग्रि औ औ गोजां बोथोराव फिथाइ साम थाइ बुहुत खम थायो आरो खम बिबांनि मोनो।
जाय मा नो जलफि जों गोजां बोथोरनि जलफिखौ जायो आसार खालामनानै जों गोजां बोथोराव
आसार खालामजायो औ औ बैग्रिखौबो जों आसार खालामनानै जानाय नुयो। फोराननानैबो जानाय नुयो फोराननानै आसार खालामनायबो नुनो मोनो आरो
खायफा मानो बैखौ ना बैग्रि जाय मानो गोथाव जायो खोमादों आं बांद्राय खनसे मोनलोंबाय खोमा दां बाव
औ एसे गोखै मोनलोङो बेखौबो
बेनि अनगायैबो मोजां बोथोराव जों उ
गिदिर फिसा गिदिर थायो फिसा थायो औ
ओजों लावजोंबो था
औ बेगर लावजोंबो थायो आरो फिसा फिसाबो थायो बैग्रिया
उम ओमफ्राय जों बुंनो थाङोब्ला गोजां बोथोराव मा होनो थिंख्लां फिथाइखौबो मोननो हायो।
औ थिंख्लां फिथाइखौ मोनो औ थिंख्लां आरो जों मानसिफोरनि थाखाय प्रेसार बुरजानि थाखाय मानि खम खालामो आरो मोजां जायो थेंलाङा जानायाव प्रेसार बारा मानसिफोरा जानांगौ
उम
प्रेसार बुरजाफोरनि थाखाय मोजां थिंख्लाङा
आरो बेखौ मा होनो खायफा दिनो ना जाय मानो थिनानै दोनो नांगौखिनियाव जानो खोब नुनो मोनो आरो
औ थिंख्लांखौ थिंख्लांखौ आरो गोथाङै जायोबा बिराद गोखै मोनजायो आरो गोमोनै जायोब्ला एसे गोथाव मोनजायो आरो गोदैहांबो मोनजायो आरो
उ बेयो मा होनो थिंख्लां फिथाइयाथ' मा होनो गोजां बोथोरावनो' मोनो जाय मा होनो बेखौ खायफा मा होनो गामि ओनसोलफ्राव नुनो मोननानै बबावबा बबेावबा खायफा बे फिफांखौ गायनायखौ नुनो
बुहुद खम जालांबाय बे बिफाङा दा
बुहुत खम जालांबाय जायो माने बाजारफ्रावसो नुसै आरो फाननायनो बायनानै जानो
ओनसोलफ्रा बहुत खम जाबाय
गामि ओनसोलफोराव थनो आरो जेनबा दिनानि ना थाब्ला बायनानै जानांबाय आरो बेफोर बुस्थुखौ जों बेफोर माने फिफांफोरबो जों आसलथे गायनानै दोननांगौ देहानि थाखाय
औ देहानि थाखाय मोजां जायो।
मोजाथे हाइ प्रेसारफोर जाबा बे बुस्थखौ रुजाबा जोंहा मा होनो दोन'नोसै नामा समनि आंखाल। हेल' टपिकखौ दोनथ'नांगसि गोन खोमादां जागोन दे दे।
औ।